हेलौ
औ नोंथां खोनादों।
औ
नोंथाङा मोनानि जाखांबायना
औ जाखांबाय नोंथां। जाखांबाय नोंथां औ।
खोनादोंना खोनायाखै ओं आं खोनादों।
औ औ दे जागोन दे होमबा
ओम नोंथां आङो औ माने मोनसे टपिक लानानै नोंथांखौ फन खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथाङा फ्रिबा रायलायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां।
औ आरो नोगोरनि फारागथिनि बागै गामिनि आरो नोगोरनि फारागथिनि बागै सावरायलायनोसै नामा ओमबा जोङो।
औ जागोन दे नोंथां।
औ थ' आं एसे बेखेवनानै
औ दे होगोरदो नोंथां।
फालांगि फिसा फिसाफोर खालामनानै जायोमोन गोदोनि गोदोनि दिनाव आरो औ गारि मथर गैयामोन नालाय गोबां गोजानाव थांनाय इफोरखौ नुनो मोनोमोन बा मबेल मबेल होननाया गैयामोन नालाय गोदोयो लाइजामजों माबा मोनसे खबरफोर लानाय हरनाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो। आरो गोदोनि मै गं थाइगं होननानै बुङोब्ला जों गोबांखौनो फ्रेस फ्रेस मोननो थाङोमोन हाग्रानिफ्राय बु बुथुमनाय मैगं जेरैखि जारि मायसुन्द्रि बा बायदि बायदि मैगं जोङो हाग्रानिफ्रायनो बुथुमनानै जाबोनाय खौ नुनो मोनदोंमोन आरो जोङो थावफोरखौबो औ थावफोरखौबो जोङो गोदोयो माने दाबो नुनो मोनो नुनाया थेवबाबो माने दायो एसे खम जाबाय बेसरनि थाव मोननाया गोदोयो माने गावबा गावनो गावनि आन्थाखौ बेसर फोनानै बेसरनिफ्राय फेरेदनानै थावखौ जायोमोन आरो आरो गोदोयो बांसिन बांसिननोनो रुनानै आरो खारै इदि जायोमोन होननानै खोनानो मोनबोदों आरो बांसिनानो थाव खौ बाहायामोन होननानै आरो बेनि सायाव गोदोयो गेस गैयामोन अरावनो ओ अर बनफोर बुथुमनानै अरावनो संनानै जायोमोन दायोथ' अराव संनायखौ फ्रायानो ओ नोगोरावथ' नुनोनो थांला गामिफोराव दङ होननानै बुंजायो आरो।
औ।
बिदिनो ओ गोदोनिफ्रायनो जोंनाथ' अमा फिसिनाय दाउ फिसिनाय बेफोरथ' बर' न'खराव दंखायो। मोसौ अमा बोरमा दाउ बेफोरखौथ' जोङो बर' न'खराव फिसिखायो। थ' दासिमबो बे मोनसे फारागथिया सोलायनानै फैया खै आरो जोंनि बर' न'खराव जोङो मोसौ बोरमा दाउ हांसो अमा बेफोरखौ जोंना नु-नुखायो आरो।
औ औ।
बिदिनो ओ दायो नोगोराव मा मा जेनेबा गो गोदोनिफ्राय मा मा सोलायखो नोगोरनिखौ नोगोरनि बागै नोंथाङा एसे से बुंनो हागोन ना?
औ। जेनेबा माने गोदो समावहाय माने नोगोरफोरा माने एथ'बां गैयामोन बा गैयाखौनो होनजायोमोन मानो होनबा गोदो समाव बिदिनो गामि ओनसोलावनो हाथाय बाजार बा फिसा फिसौ मैगं फाननाय बा बायदिसिना सोलाय सोल' खालामनाय बायदिया माने गामि ओनसोलाव सोलियोमोन आरोना नोंथाङा मोजाङै खोनाखादोंना आंनि होननायखौ?
खोनादों ओं खोनादों।
औ। अब्ला माने गोदो समाव माने नोगोरफोरा बिदिनो गैयाखौनो होनजायोमोन माने दङब्लाबो माने खायफा जायगायाव माने नोगोरफोरा बिदिनो फिसा फिसा बा बारा डेभलपमेन्ट गैयामोन होननाय बेखौ खोनादों आरोना। मानो होनबा गोदोनि समाव माने बिदिनो रांखावरिफ्रा माने गोबां नङामोन। बा मुवा बेसादफोरा माने गोबां रोखोमै दिहुनजानाय नङामोन आरोबाव जोंहा दिहुनदोंब्लाबो माने गा गामि ओनसोलनिफ्राय बिदिनो मा होननानै बुङो मैगं थाइगंफोरखौ न'फोराव जेनेबा आबाद मावनायफोरखौ माने फाननो थाखाय बा माइरं माइरं बायदिसिना बा एसे रां एसे मोननो था खाय माने बेफोरखौ माने हाथाय बाजाराव लाङोमोन। जेनेबा माने हाथाय बाजार जे जे जायगायाव लाङोमोन माने बिसोरनो माने लासै लासै बेफोर माने बेफोराव माने सुबुं अनजिमाफोरा बारा थांबाय बा बिदिनो फाननाय बायदिसिना मुवा बारा माने लासै लासै बांबोनो हमबाय जायनि जाहोनाव मा होननानै बुङो माने नोगोर ओनसोलावहाय माने बियो माने जायनि जा
जोङो ओनसोलाव माने फाननायनि बिबाङा गोबां जाबाय बा मुवा बेसाद ओंखारनाया गोबां जाहैबाय जायनि जाहोनाव माने सुबुं अनजि बारा जाबाय। बिनि थाखाय माने माने बैफोरबायाददि नोगोरा माने लासै लासै डेभलपमेन्ट जानो हमबाय आरो ना। आरोबाव बिदिनो जोंहा नोगोर होननानै बुङोब्ला माने नोगोराव माने थानाय थानाय जानाय बा बायदि रोखोमनि खामानि मावनाय बेफोरबो गुबुन गुबुन रोखोमनि जानायखौ जोङो नुनो मोनो मानो होनो ब्ला नोगोर ओनसोलाव माने सुबुं अनजिमायाबो बारा जायो। बा बिसिनि थानाय जानाय स्टाइल बायदिफोरा माने गोबां आल दा जायो आरो ना जेनेबा सासे टाउनाव थाग्रा ओनसोलाव टाउन टाउन बा नोगोर ओनसोलाव थाग्रा सासे सुबुङा माने बिदिनो गामि ओनसोलाव थानो माने बानाय मोनो आरो ना मानो होनबा जोंहा टाउन सहोराव बिदिनो थानो थाखाय बिदिनो फेसिलिटि बा बायदि रोखोमनि जानांगौ बेखौ माने टाउन सोहोराव माने आबुङैनो मोनजोबनाय जायो आरोना जाहोनाव मा होनो टाउन ओनसोलाव थाग्रा सुबुंफोरा माने गामि ओनसोल बा नो- गामि एरियाफ्राव माने फैनोबालाय माने मोजां मोनो आरो ना जायनि जाहोनाव माने गामि ओनसोलाव थाग्राफ्रा मानि गामि ओनसोलावनो थानानै जायफोरा जिउ खुङो बिथांमोनासो माने गामि ओनसोलाव थानानै थांनानै थानाय आरो आरोना जेनेबा नो गोर ओनसोला बिदिनो माने गोदोनिफ्राय माने दासिमाव माने बांसिनानो माने गोबां रोखोमै डेभेलप जाबोबाय जेनेबा नोगोर ओनसोलाव बिदिनो बायदि रोखोमनि जाग्रा मुवाफोर ओंखारबाय। आरोबाव जोंहा बायदि रोखोमनि दान जोमग्राफोरखौ माने नांगौ जायोबा जोङो नोगोरावसो थांनानै लायनांगौ जायो। आरो बिदिनो जोङो बायदि रोखोमनि गारि मथर बायनो थाखाय नोगोरावसो थांनानै लायनांगौ जायो बा जोङो माबा मोनसे मुवा बेसाद जायो माने जोंनि थाखाय गोनांथार बेफोर माने आथिखालाव नोगोर ओनसोलफोरावसो मोननाय जोङो बेखौ नुनो थांबाय आरो ना मानो होनो अब्ला माने गोदो समाव नोगोरफ्रो गैजोबाबोन होनना मिथिदों गोदो समाव माने नोगोरफोरा बिदिनो लासै लासैसो डेभेलप जाबोनो हमबाय। जायनि जाहोनाव माने बे नोगोरा मानि आथिखालाव लासै लासै देभेलप जाबाय बिनि थाखायसो माने नोगोरफोरा आथिखालाव गिदिर गिदिर जाबाय। जेनेबा नोगोर ओनसोलफोराव बिदिनो दारिमिनफोरबो बानायनाय जायो बा स्कुल कलेज बायदिफोरखौ माने बांसिनै बानायनाय बेखौ नुनो मोनो आरोना अब्ला नोंथाङाबो एसे फोरमाय फोरमायनो हागोन नामा जे नोजोर नोगोर बा गामिनि एसे डेभेलपमेन्ट जानायफोरनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङाबो?
औ जेनेबा नोंहाबो माखासे ओं नोंथाङाबो माखासेखौ मख'लांखाबाय आरो मोनसे माने गामि नङाबा नोगोर गैया नोगोर नङाबा गामि गै
औ
फोराबो नांगौ
औ नंगौ नोंथां।
एक्सट्रा एक्टिभिटिस जेरै गेलेनाय मोसानाय